हेलौ नोंथां अ अ
खोनाबायना नोंथां?
खोनाबाय खोनाबाय।
आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन। देलाय बुंलाय नोंथां
औ नोंथां बर'फोरा जे गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे मैगं थाइगंखौ माबे बोथोराव माबायदि जानांगौ आरो मा बोथोराव मा मैगंखौ जायोबा बिनि साटखौ मोनजायो बा बिनि थावनायखौ मोनजायो
अ
बेफोरनि सोमोन्दै आरो बे मैगंखौ माबायदि जायो बा गोथाव जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां हागोन अ जेनेबा जोंनियाबो बोथोर लायै बोथोर मैगंनि थावनाय दङ नंगौना नोंथां
औ नोंथां औ
अ जेनेबा जों गोजां बोथोराव गुबुन मैगंखौ जायो आरो गोलोम बोथोराव ओ जों गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ जायो नंगौ दा दा अ आरो बेफोरो मैगं जायोब्लाबो बेफोर मैगंनि थावनायाबो गुबुन गुबुन जायो नंगौना नोंथां
ओ नोंथां औ।
जेनेबा बर'फोरा बै समनिफ्रायनो ओ जेब्ला बो ओ गावनि मैगं थाव ओ गावनि न'आवनो ओ न'नि बारिफोरावनो गावनि ओ मैगंफोरखौ नांगौ जखानि गायनानै लायो ओ एसे एनैब्लाबो नंगुरा नोंथाङा। औ बर'फोरनि ओ न'आव ओ एसेब्लाबो हा खथासेब्लाबो मैगं गायनो थाखाय हा दोननायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो ओ बिनि अनगायैबो ओ बारि बालाफोराव ओ एसे ओ जायगा दोननानै ओ गुवारैब्लाबो। ओ मैगंफोरखौ ओ बिदिनो गायनानै गोबां बिदिनो मैगं लाव फान्थाव आरो जोगोनार बायदि बायदिफोरखौ मानला होनानै गोबां बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै जायो नंगौना। अ बर'फोरा बेबायदि दिनो गावनि ओ ओ नांगौ जानायखौ बिदिनो ओ- मैगं मैलाखौ बा-गोबाङानो बायालासिनो गावनो गायनानै जायो। ओ-जेनेबा ब-बरफ्रा औ। बरफ्रा बोथोर नाङि बोथोर सोलाय सोल ओंख्रि जानानै बेनि सादखौ लायो। आरो ब-बबे जाग्रा खाजाखौ मा मैगंजों जायोब्ला गोथाव जायो बेनि बागै गियान दंखायो बर। फोरनि गेजेराव। औ बेफोरनि मादाव माखासे गोथाव ओंख्रि ओनसोलनि बागै फोरमायनो लानाय जाबाय खोनाबाय ना नोंथां।
औ नोंथां औ। दे।
जोंनि ओनसोलावथ बेबायदिनो ओ-गोबां मैगं ओ-फोरखौ गायनानै जायो जेनेबा फागुन सैत्र दानाव फान्थाव बेलाथि गोमोनजों ना सुल एबा मै ओ-ओ मै बेदरजों खेंखुवा बावा बोरायनि। ओंखाम जायोब्लानो गोथाव जायो होनना बरफोरा बुङो गोदोनि समाव बे जानायखौ खाफ-खाफाल गोनाङासो बे रोखोमै मोनजायो होननानै बुङोमोन बै समाव। सैत्र माइ बैसाग दानाव दोंसे मैगंजों ना। गोरान एबा अमा गोरान सङोब्लालायनो जोबोद गोथाव जायो होनना। बरफोरा बुङो आरोबाव बर हारिनि बावैनो बर हारिनि बावनो हायि ओंख्रियानो जाबाय अन गुन्दै एसे होदेरनानै सेसा बेदरजों नोलसि मैगं ओ-ओंख्रि संनाय बे ओंख्रिखौ सैथ्र बैसाग दानाव जायो जेनेबा जोङो आसा दानाव खुमब्रा। जोगोनार जिं। खा फोरला थाइबें आरि मैगंखौ। ना गोथांजों ओंख्रि जायोब्लानो गोथाव मोनो ओ-साउन दा-दाथ उम ओ-साउन दानाव नास्राय निस्ला बाथोनखौ ओंखामफोर गोजां जायोबा गोथाव जायो होनना बरफोरा बुङो। आरो भाद्र दानाव ना खावै ना बिं। सि नाजों थायगि आरो अन गुन्दै होनानै सङोब्ला लायनो जोबोद गोथाव जायो होनना बुङो आरो लाफा आरो बुथुवा-गो-ओ ना बोथिया एबा ना मावा नाफोरजों सङोब्ला गोथाव जायो होनना बुङो आरो ना सिंगि। थुल एबा अमा गोरानजों हानि सबाय संब्लालायनो बरफोरा ओ- गोबां ओंखाम जानो हायो होनना बरफोरा गावजों गाव बुंलायलायो आरो। जखा बायदियै जेनेबा हाइजें खा। दै सामब्राम गुफुर होननानै सङोब्लालायनो मिलौदोनाय मोनो आरो फुस दानाव। मुला खाजि जोबोद गोथाव जायो होनना बुङो आरो। ओमफ्राय आरो नाफामालायनो फुस। दाननि ओ- बरफोर हारिनि मोनसे खिउ महरै बाहायजायो होनननै ओ-बुंनाय दङ आरो नारजि दोलोआ अमा मेजेमजों जाजानाय। जोबोद लुुबैथि ओंख्रि आरो बे ओंख्रिखौ बरफोरनि जिउ खुंनाय लामायाव नानिख्रुइ बेदरानो साबसिन खहाब होग्रा खाजा आरो बरनि गेजेराव सोरबा आलासि फैयोब्ला बेदर नङाब्लानो जाया बेनिखायनो फिसिनाय दाव फारौ हांसो आरो अमा बोरमा आरिया नखरनि मान आरो। राङारि फारसे गोबां मा-दद होबोदों आरो बरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ नायनानै जाहोनायाबो जाहोनायबो नुनो मोनो। ओ आरो। बिहाव बिखुनजो एबा बिफानि फोलेरनि मानगोनां आलासि एबा गोबां बिबादिनो मानसि फैयोब्ला दाउ। अमा बोरमा बेदर सिथारनानै जाहोयो जेराव बिनावनि ओ-फिसाइ बेवाइफोरखौ जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो मोजां मोननायखौ फोरमायनो थाखाय दाउ बिमा बिदै। फोर फैयोब्ला ओ ननिनो जिब जुनारफोर फिसिनायफोरखौ जाहोनाय नेम खान्थि दं आरो बरफोरनि गेजेराव नंगौ ना नोंथां।
औ नोंथ।
अ मानोना। बरफोरनि गेजेराव जोंनिया ओ-आलासि दुमसि फैयोब्लानाय ओंखाम बेदर जाहोनाय हरनो मोना बा गोजोन्नाय मोना इनि। ओंखायनो ओ-नआवनो जे। दङ बेफोरखौनो जिब ओ-जुन नआव फिसिनाय दावउ अमाफोरखौनो-फिस बुथारनानै जाहो हरो आरो। बर हारिनि आखु आ ना बेदर ओंख्रि अनला जानायनि अनगायैबो फेग्रा मुवा लोंनाय हुदा दङ नंगौना नोंथां।
औ नोंथां औ।
दिदुमसि फैयोब्ला जौ आरो बेदरनि बाथ्राखौनो सिगां सानग्रोयो जौआ मान इजत दिन्थिनाय रोखोमसे फेग्रा मुवा जौ नङाब्ला। ब्ला आलासि सिबिनाय आलासि एबा फैमाल होनना सानो बर'फ्रा जौआ बर'नि थाखाय बोलो आरो सोलेर स्रां खालामब्ला जोबोद गोनांथार मुवा। सानाव खामानि मावनानै मोनाबिलियाव जौ मोनलाङाब्लानो देहाखौ स्रां। मोनो होन बर' फोरा बुङो मेंनाया खारो जौ। मोनाबाथाय थायोब्ला सुराबो लोगो जायो आरो बिदिनो गोबां संनाय ओ आरो मैगंनि थावनाय दङ खोनाबायना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ-औ दायो नोंथाङा आंनो एसे ओ उम बोथोर गोजां बोथोर बा आसार दान दा दैज्लां बोथोर ना बे बोथोराव मा-मा नाया गोथावसिन जायो एबा ओ नानि थावनायखौ बुंनो हागोन नामा। दायोथ' ओ गोबां ओ ना मोनो बे नाखौ बुंनो हागोन नामा।
औ नोंथां औ।
औ औ देलाय बुंनायसाय नोंथां।
जेनेबा ओ बर'फोराथ' जेनेबा गोदो गोनदायनिफ्रायनो। नाफोरखौबो। गावसोरनो जेनेबा दैमा एबा बिलो बा फुख्रि बेफोराव। गावसोनो फियो। बो। माखासे ना। फिनायजों लोगोसे जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर ना। बे दैज्लां बो। सोर। गावसोरनो जेनेबा गावसोरनि बानायनाय आगजुजों बिसोरो।
औ।
नाफोरखौ सारोबा लायनानै।
औ।
माखासे मेगंफोरजों संनानै जायो बा रोसि बेफोरबायदिबो संनानै जायो आरो। जेरै फिथिख्रिना मावा। ना गोरि नास्राय औ नोंथां औ खांख्राइ खांख्राइजों जेनेबा मैथा खांख्राइजों मैथा होनोबाथ' बर'फोरनि मोनसे। ओंख्रिना बेबो। ओमफ्राय। जेनेबा
आरो औ दा बोथिया ना बोथिया नाबो बिराद मोजां मोजां मोनो नंगौना नों
औ औ बोथिया औ
औ बुंलाय नोंथां बुंलाय
अ बेजों लोगोसे जोंनि बा ख्राय बोथिया मागुर बेफोरखौथ' जों दै दैयावनो मोननाय जायो नालाय बेफोरखौ बेफोर माने दै। लां बोथोराव हाय। माने गोथाव सिन जायो। बेजों बे जों लोगोसे आरो बर'फोरा जेनेबा नानायनि अनगायैबो माखासे एम्फौ एनला‌ बे बेफोरखौबो जायो ओेरै दैज्लां बोथोराव सिंखावरि गां जेमा बेफोरखौबो मोननो हायो गांजेमा बा थोन होनो ब्लाथाय मोनसे बर' फोरनि फेभरेट बाथोन आरोना
औ
ओमफाय बेजों लोगोसे नै बैसाग मासाव बैसाग मासाव जोङो खैजोमा खैजोमा बिदै मोननो हायोना बे खैजोमा बिदै बेबो जोङो बर'फोरा बैसाग मासाव जाथारनांगौ होननानै सानो आरो उम। बिनो माखासे मेगं थाइगं बर'फोरा माखासे मेगं थाइगंखौ दैफ्राव जेनेबा हाग्राफ्राव बेफ्रावबो बुथुमनानै लायो।
औ औ
जेरै दिंखिया एलांसि मान्डिया खिफि बेन्दों बेफोरखौबो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइगंखौबो बर'फ्रा गावसोरनि
अ
उम जानायनि थाखाय बाहायो आ
अ अ अ बिदिनो गोबां मैगं मोननो हायो नंगौ नोंथां
औ नोंथां ओं
दा दैज्लां समाव मैगंनि आंखाल गैयाखौनो बुंजायो नंगौनाा नों
औ नोंथां औ औ जेरै थास' बिबार
औ थास' थास'खौथ' जों फारफ्रोमनिफ्राय फारफ्रोमखौबो मोनफ्रोमखौबो जायो नांगौ थां औ बे थास'नि बेदर थास स'नि बिजौ औ आथिं बिदिनो ओ बिनि गां माबा बिजौ दाथ' बिबार ओंखारदों नंगौ नोंथां औ
थासबिबार थास' बिबारजों अमा थास' बिबारजों अमा होनोबाथ' मोनसे बर'फ्रा बेखौ जोबोद गो गोथाव मोनो नङा
अ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे
औ दे नोंथां औ औ दे नोंथां।